खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां। गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो जा बर'फोरनि जा बैसागु फोरबो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां। नोंथाङा आंजों लोगोसे एसे सावरायफानो हाग गोनना नों थां
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां, नोंथां बिदिब्ला नोंसोरनि ओनसोलाव ओ बैसागु फोरबोखौ माबायसाहाय फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो?
औ हागोन नोंथां, ओ बिदिब्ला ओ जोंना ओ बैसागु फोरबो फालिनायानो जाहैबाय मा जोंना बैसागु ओ फोरबो ओ फोरबो जाहैबाय जोंना मोसौ बैसागु आरो मा नसि बैसागु दङ नोंथां, अ मोसौ बैसागुआनो जाबाय जोंना ओ फासतावनो जोङो ओ मोसौ बैसागोनि सानसे सिगांहाय जोङो नांगौ बेसाद ओ बुथुमनानै लानाय जायो नङा होमबा नोंथां? अ बे नांगौ बेसाद मुवाफोरानो जाहैबाय जोंना मा फान्थाव ओ इदिनो लाव फान्थाव बायदिसिना ओ जेरैहाय ओ दिग्लि लिटिम फाय ओ थारैनो दे बेफोरखौ नांगौ नङा होमबा
औ-औ नंगौ थार
जोङो ओ मोस सौनि मोसौनो गोदान ओ दुरुं गानहोनो थाखाय जोङो दुरुंबो लाबोना दोनफैनाय जायो नङा होनबा नों
औ नंगौमोन नोंथां औ
थांनायनि उनावहाय जोङो नेक्स्ट ओ अखानायैहाय जोङो बेखौहाय ओ फुङावनो जोङो मोसौ बोरमाखौ। ओ ओ थु थुखैनो थाखायहाय जोङो बेहाय ओ औवा दाननानै लानाय जायो औवाखौ दान्नानै आरुं जिरनानै लानाय जायो।
औ नोंथां
आरंजिरना खांनायनि उनावहाय जोङो ओ बे ओ जि मुवा बेस बेसाद लाबोदोंमोन जों फिथाइ सामथाइ लाबोदोंमोन बेखौ जोङो हानानै लानाय जायो ओ नांगौ बिबांनि हानानै लानायनि उनावहाय जोङो। बेखौ जोङो थर ओ जेन'बा मोननै ओ बाहागोआव राननाय जायो। बाहागो रानखांनायनि उनावाय जोङो बे खौ मोनसे बाहागोखौ जोङो माला सुनानै लानाय जायो। माला सुखांनायनि उनावहाय जोङो बेहाय बेनि उनावहाय जोङो बे मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो न' खाथिनि ओ दैमा एबा फुख्रिहाय जोङो लाना थांनाय जायो मोसौ बोरमाखौहाय लांखांनायनि उनावहाय जोङो बेहाय ओ मोसौखौ थुखैनो ओ लानाय जायो थुखैनायनि उनावहाय जोङो ओ बेहाय जोङो लाव फान्थाव एक्सट्रा बाहागो दोननायखौ जोङो बेखौ ओ मोसौनाव सारस्रोनाय जायो। सारस्रानानै उनावहाय जोङो बेयाव गोदोनि आबै आबौमोनाहाय ओ बे मोसौ थुखैनाय टाइमावहाय मोनसे ओ मेथाइ ओ रोजाबनाय दङ। बेखौ ओ बे थाइखौ रोजाबनाय जायो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारायबाय था बिदि ओ माबा मेथाइ दङ। बेवहाय जों खननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो मोसौ खौ थुखैखांनानै लाबोनायनि उनावहाय ओ न'नि ओ बिदिनो खान्था एबा साराय बे दोख्लिफोरनिहाय जोङो हांगारखौ एसे ऐ लाइजौ लायावहाय एरखुनानै लानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
उनाव ओमफाय जोङो बेहाय ओ थाव फुननानै लानाय जायो। थाव फुननायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ मोनथाम औवा ओ ससे ससे ओ दानस'नानै जोङो खानानै बेहाय ओ बे ओ जै ओ हांगार खौजोङो थाव फुनानै लादोंमोन बेयाव जोङो बेखौ ओ मोसौनो फुननाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेनि बाहाय जोङो ओ बे ओ दोनदाल लाबोनायखौ जोङो गानहोनाय जायो। बेनि उनाव बैखौ ओ जोङो बे मोनथाम थुख्रा ओ खानानै लानाय औवाजों थावखौजों ओमफ्राय बे ओ हांगारखौजों जोङो दुसुमै हांगारखौबो जोङो फुननानै होनाय जायो मोसौनो।
औ नंगौ नोंथां।
आ मोसौखौ हैनानै दोननाय जायो आरो ना दु ब्लियावहाय गांसो जानो थाखायहाय आदार जानो थाखायहाय बेनि उनावहाय जोङो नेक्स्ट दिनखालि मानसि बैसागु आरोना नोंथां । मानसि दि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो बे मानसि बैसागुआवहाय जोङो ओ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो बाथौआव आलारि बाथि लागायनाय जायो। आलारि बाथि लागायखांनायनि उनाव हाय जेसेबांखि न'आव गेदेर गोलाव मानसि आबै आबौमोन गैया मानो बेखौ जोङो सिथ्लायाव जयैनो दोननानैहाय गसंहोनानैहाय जों बिसोरनिफ्राय बोर लानाय जायो एबा खुलुमनाय जायो नङा होमबा नोंथां बैसागु एथायाव खुलुमनाय जाख थायोना नोंथां। अ बोर लानाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो ओ बिदिनखालिनो ओ गामिनि ओ गोबां ओ बिदिनो बुरा बोराइ आबै आबौमोन गासिब खौबो जोङो खुलुमनाय जायो आरो ना। बोर लानाय जायो गासैनिफ्रायबो ओ बेनि उनाव फाय जोङो नेक्स्ट दिनाहाय जोङो ओ मोसानो ओंखारनाय जायो आरोना नों
औ
बे मोसानावहाय जोङो बर'नि गाननाय जोमनाय जेरैहाय दख'ना बिदन बेनि उनाव आर'नाइ फालि गोजा लानाय जायो ब्लाउस गोजा गाननाय जायो बेनि उनाव हौवासाफोरा गामसा गाननाय जायो। ओमफ्राय आदानि जुगावथ' आर'नाय फालि गस्लाबो ओखारबाय नङा होमबा नोंथां बे गस्लाखौ हाय गोननाय जायो ओमफ्राय बेहाय आर'नाय फालिबो लानाय जायो बेनि उनावहाय दामग्रा आगजुफोरखौ खौ लानाय जायो खाम जथा सेरजा सिफ फुं बायदियारिखौ बेनि उनावहाय जोङो गामियावहाय जोंनि गामि जोंनि ओनसोलथिंजायथ' हौवासाफोर हिन्जावसाफोर जेन'बा सिख्ला सेंग्राया आलदा थराव ओंखारनाय जायो सें ओ बोराय बुरैहाय आलदा थराव ओंखारनाय जायो बेनि उनावहाय गथ' उन्दै उन्दैफोराहाय आलदा थराव ओंखारनाय जायो
औ थारैनो
बेनि उनावहाय जोङो जेन'बा सेंग्रा सिख्ला ओंखारनाय थर'बा एबा बोराय बुरै बेनिबा ओ गथ' गथाय बिदि ओ थर'आनो जा जोंना ओ दाबसे एबा ओ न'खर न'खर थांनानै मागिहैनाय
औ औ नोंथां नंगौ
बेनि उनावहाय मागिखांनायनि उनावहाय जोंना ओ लास्ट जोबथि सानखालि बैसागोनि जोबथि सानखालि जोङो जयैनो लोगो नांनानै गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो ज' लोगो जानानै जोंनि ओनसोलथिंजाय बिदिनो ओ ओ बोथिसे ओंखाम जानाय जायो ना नोंथां बे बोथिसे ओंखाम ओ बे बोथिसे ओंखाम जानायखौनो जोंना लावखार ओंखाम जानाय बुङो आरो
औ औ थारैनो नोंथां थारैनो
बिदि अब्ला नोंथाङाबो ओ नोंसिनि ओनसोलथिंजाय बैसागुखौ फोरबोखौ माबायदि फालियो एसे फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां ज जोंनि हालामायावबो बिदिनो आरो बैसागु होनब्ला जों बैसागु खौ ओ एप्रिल दाननि जिबायाव फालिनाय जायो जिबा थारिखाव फालिनाय जायो आरो जोङो बेयाव जोङो जा नोंथाङा बुंलांखाबाय जे जों मोसौ मोनसि बैसागु आरो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो जों बेखौ ओ बैसागुखौ जोङो साद दिन फालिनाय जायो आरो आरो जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो आरो बिदिनो आरो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनोबा जों गिबियावनो मोसौखौ ओ मोसौखौ मोसौखौ थुखैनायनि सिगां जोङो गावबा गावनि देहाखौ साखोन सिखोन खालामग्रोनांगोन। साखोन सिखोन खालामनायनि उनाव जोङो मोसौखौ थु खैनो थाखाय बायदिसिना जोङो मैगं थाइगं एबा बिलाइ बिदि खाथुमनाय जायो आरो बेयाव ओ जेरै लाव फान्थाव हालदै दिग्लिथि बा था ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना खाथुमनानै जोङो बेखौ फिसा फिसा हानानै जोङो औ ओ औवानिफ्राय मोननाय जा औवाजों बानायनाय खाथि बेखौ खौ फिसा फिसा जिरनानै जोङो बेजों माला सु यो आरो। माला सुनानै जोङो ओ मोसौखौ थुखिनो थाखाय दैमा एबा बा ओ फुख्रि फारसे जोङो थुखैनो लाना थाङो आरो जोङो। बेयाव जोङो जा मैगं खिनि हादोंमोन बे खौबो लाना थांफायो आरो जोङो। ओ आरो जोङो बेखौ मोसौखौ। ओ खुनो थाखाय बे फख्रियाव लाङो आरो फुख्रि बा दैमिायाव लांनानै जोङो जा बर'नि मेथाइ बर'नि मेथाइ एबा गोदोनि खुगा मेथाइ दङ आरो आबै आबौ बौमोन आरो रोजाबनाय जे नोंथाङा बुंलांखाबाय। बिदिनो बेखौ खननानै जोङो दिग्लि बे दिग्लिथि पार्क जों बुज्राब बुज्राब जोङो बिदिनो खननानै जों मोसौखौ थुखैयो आरो। आरो मोसौखौ जोङो औ मोसौखौ थु खैखांनायनि उनाव जोङो बेयाव मोसौनो फोथा फोनाय जायो गोसोम हांगार जा खान्था एबा सारायनिफाय हल ना मोननाय। बे हांगारखौ जोङो गुबै थाव गुबै थावजों जोङो लगायनानै मोसौनो फोथा फोनो आरो जोङो जा नोंथाङा बुंलांखादों जे औवाजों बानायनाय एबा गावबा गावनि महर होनानै बिदि महर होनानै जोङो औवाजों औवाजों औवानि मोनसे इदि बानायो आरो गावबा गावनि महर होनानै जोङो औवा बि हांगारखौ ओम हांगारखौ माबानानै मोसौनो फोननाय जायो आरो बेखौ
औ औ थां।
महर होनाय। जायो बिदिनो मोसौखौ ओ मोसौखौ बिदिनो गाबहखांनानै एबा फथा होखांनानै फोथाराव हेंगारना होयो आरो। बै दिनखालि जों मोसौखौ उदाङै हेंगार होयो बेलेग दिनाथ' जों मोसौखौ फोथाराव ओ दोनदाल होयो। गांसो जानो थाखाय नाथाय बै दिन सानखालि मोसौनि सान नालाय जोङो मोसौनो ओ सोरबा मोसौखौ जोङो उदाङै हों गाना होनाय जायो आरो बैदिसं बैदिनखालि आरो जा मोसौनो गानहोनाय जा दिरुं बे दिरुंखौबो जोङो बैयावनो बावउना फैयो आरो जा जेराव मोसौखौ थुखियो बेयाव बावउना फैयो आरो आरो बै बिनि उनाव जोङो जा मोनायाव मोसौ खानो सम जायो अब्ला मोसौखौ लाबोनानै बे मोसौनो एसे थङा होयो आरो थङा होनानै ओ बिदिनो फुजा उनु एबा थोगि उनु होयो आरो मोसौखौ फुजियो आरो। ओमफ्राय बेयाव जा मोसौनो जा गोदान दिरुं एबा बेखौ फागा होनाबो मिथियो बेखौ मोजां आरो आरो बे बेखिनियानो मोसौ दिनखौ फालियो आरो बेखिनि आरो बेनि उन जोङो मानसि बैसागु फालिनाय जायो आरो जे बेयाव ओ जोङो जायखि जाया एकस' एकथा बिद खांथिंनानै जोङो जायो आरो जों गोखा गोखै जेरै बेयाव ओ दिंखिया हेलांसि फुंखा बिलाइ बिदि बायदिसिना मैगं खाथुमनानै जोङो ओ मोसौ खाथुमनानै जोङो जानाय जायो आरो। बेखौ खोनानो मोनदों जे गोदोनि आबै आबौआ बुंलांदोंमोन। जे बेखौ जानो हायोब्ला जोङो गासिनि ओ देहानि गासिबो बेमार आजारनि फ्राय बारग'ना मोनो होनना मिथिना मोनदों आरो। दा बिदिनो आरो बिदिनोसै आरो आरो बिनि उननिफ्राय जोङो ओ बिनि ने क्स दिना निफ्राय जे जोंनिया ओ बैसागु मोसानाय जायो आरो। बेखालिनिफ्राय ओ गामिनि न'खराव जोङो गावबा गावनि मन्दिराव जोङो साथि खाला लागायनानै लगायनानै गोदोरफोरनाव बोर लाग्रोयो आरो एबा बिमा बिफ फा आबै आबौमोनाव दा बिनि उनाव जोङो गामिनि ओ औ थानसालियाव थांनानै जोङो आलारि बा आलारि बाथि लागायनानै आफा इसोराव जों बोर बियो आरो जाहा थे जोंनि बे बोसोरा मोजां मोजाङैनो बारग खौ लांथों होननानै आरो बिनि उनाव जोङो गोदोर फोरनाव बोर लायो गेदोरफोरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रियो आरो। बिदिनोसै आरो आरो जों बिनि उनाव ज' ज'यै जोङो गामजा गोमजा जेरै ओरैनो नोंथाङा बुंलांखाबाय जे गाननाय जोमनायफोरखौ नोंथाङा बुंलां खाबाय बर' आइजोफोरा मा मा गानो। औ बिदिनो बेफोरखौ माबानानै ओ माबायो आरो बैसागुआ बेखिनियावनो जोबलाङो आरो। ओ आंनि बुंनायखौ आं नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नाय जा जाबाय नोथां।
अ अ अ।
औ नोंथां गोजोन्थों।